औ सोनानै थाङा
औ - औ खोनादों।
ओ नोंथाङा दान्दिसे सम ओरैनो दंथ'योना।
औ - औ दङ नोंथां।
औ होमबालाय जोङो जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा नोंथां।
औ जागोन नोंथां।
आ बिदिनो मिथिंगायारि खैफोदखौ जों सावरायनोसै आरो।
अ' अ' नोंथाङा रायज्लायग्रोदो अब्ला मा बुंनो सानदों। औ।
गिबियाव आं फोरमायगोरसै नोंथां ओमफ्राय आं फोरमायखांबाथाय नोंथाङा फोरमायदों आरो।
औ।
अ' माने जोंहा मिथिंगायारि खैफोद होनब्ला बिदिनो बांग्रिं। बार, ओ बारहुंखा खा बांग्रिं बारहुंखा ओमफ्राय बिदिनो सुनामि आरो बिदि बिदिनो आरो जोंनि बांग्रिंफ्रा माने जोंना जोबोर गिलु बालु आरो खैफोद गोनां जायो बिदिनो बांग्रिंफोर मावोब्ला जोंनिया माने न', बांफ्रा बायलांनो हमो बिदिनो जुदि न' बांफ्रा बायोबाथाय' सुबुंनि खहा जायो। बे बायदिसिना दोन सम्पतिफ्रा खहा जायो बिदिनो जोङो मिथिंगायारि खैफोदखौ जों माने लाखिनो हाया नालाय मिथिंगायारि खैफोदा जोब बोद गिलु बालु जायो। जोङो बेखौ माने सुबुंफ्रा रावबो बानायनो होनना बानाया आरो जों बेखौ लाखिनोबो हाया। माने हारसिङैनो जानाय बुस्थु आरो बिदिनो मिथिंगायारि बेफोर। दा बेफोर जायोब्ला माने जोंनिया बिदिनो लैथो खाथिफोरनि दैफ्रा जुदि ओ जेब्ला लोथो खाथिफ्राव थायोबा बिदिनो गोबां खहा जायो बिदिनो सुनामिफ्रा माने लैथि खाथिफ्राव जायो ना नोंथां बिदिनो सुनामिफ्रा माने लैथो खाथिफ्राव थायोब्ला माने बांसिनानो माने खहा जानो हमो जेरै बांग्रि मावनायजों दैफ्रा बारस्रावनानै माने बिदिनो बिल्डिं बिल्डिंफ्रा बायनो हमो बिदिनो गोबां खैफद खैफोद लाबोयो सुनामिया गोबां गिख्रंथावसिनबा सुनामियाबो मोनसे आरो। सुनामि बांग्रिंआबो मोनसे बिदिनो। बारहुंखायाबो गोबां बिदिनो खैफद लाबोयो मिथिंगायारि खैफोदाव जेरै ओ सोरनिबा न' बां बिदिनो सिफायलांजोबनो हायो बांग्रिङाबो। दिनो सोरनिबा आबाद फोथार बायदि बायदिफोरखौ गोबां खहा खालामलाङो जे दंफां लाइफां बिदिनो बायदि बायदिफोरखौ माने गोबां खहा खालामलाङो आरो। बिदिनो माने मिथिंगायारि खैफोदाबो दा जेनेबा मोनसे दंबावो बिदिनो अर खामनाय बायदिफोरा मिथिंगायारि खैफोद। माब्लाबा जोंनि अरननि गेजेरावनो माने इदिनो अर खामो। बायदि इरि दंफांफोर हुब्लिदनायनि जाउनाव माने बेफोरजोंबो माने गोबां इदिनो ओ जिब जुनारफोरा सावथार जायो। सावनानै दंफां लाइफांफ्रा बिदिनो सेवहांगार जानानै खामलांजोबो। आइदिनो माने अराबो माने मोनसे मिथिंगानिफ्राय सोमजियो इदिनो हुब्लेरै हुब्लेरै हुब्लेरै बायसान्स मालाबाफोर इदिनो अर बाला गोरान बाला गोरान नङा सरि। इदिनो बा ओ बिलाइफोरा जुदि गोरान जानानै थाजोबबा थानाय समाव माने इदिनो अरफोर नाङोबा जेरावबो माने अरा साग्लोबजोबो। साग्लोबजोबनायनि जाउनाव माने इदिनो जदिनो गोबां जिब जुनारफ्रा थैयो दंफां लाइफांफ्रा खम इदिनो खामलांजोबो। फोर माने गोबां गिलु बालु खैफोदार आरो अरजों लोगोसे इदिनो जोंना दैफ्राबो दैफ्राबो माने इदिनो गोबां खैफोद ओ बांग्रिं मोनसे बेफोर माने मिथिंगाफ्रा गासिबो गिलु बालु खैफोद लाबोनो हायो आरो बेफोरनि जाउनानो जाबाय माने जोंनिया बिफां लाइफांफ्रा माने खमायलांनो हमबाय बिफां लाइफां खमायनायनि जाउनाव माने बिफोरो जानो हमदों आरो जोंनिया बेलेन्स गैला बिदिनो। सान्दुंङाबो बारानिफ्राय बारा जानो हमबाय इदिनो गरमाबो बारा जाबाय बिनि जाउनाव माने सिंनि गेसफोरा जुदि बारा जानायनि जाउनाव माने बांग्रिंफ्राबो माने जानो हमसै सिंनि हा सिंनि गेसा बारानिफ्राय बारा बिदुं दुंनायनि जाउनाव माने बिदिनो बांग्रिंफ्राबो जानो हमसै आरो सिङाव सिङाव जुदि खिथि बायदिसिना गेसफोर थायोब्लाा बिदिनो मालाबा समाव बेरफ्रुनानै बिदिनो गोबां खहा खालामो बिदिनो अर्गें बायदिसिना लाबाफ्राबो माने बि बेरफुनायनि जाउनाव ओंखारो आरो बिदिनो माने गोबां खहा जायो बिदिनो सुबुंफोरनियाबो। दिनो बा सुबुं जि-जिउनि खहा जायो बेफोर खैफोदफ्रा जुदि फैयोबा मालाबा समाव। औ दा मिथिंगायारि खैफोदाव माने बेफोरनोसै आरो मेन गाहाया। दा जों बेफोरखौ होबथानो थाखाय जोङो बांग्रिंफोरखौ जोङो बोरै होबथागोन होनोबा? अ बांग्रिं मावबाय थानाय समाव जोङो न' सिङाव थानो नाङा जोङो बाहेरायाव ओंखारना थानांगौ जोङो। बाहेरायाव ओंखारनो हास्लाबाखैबा जोङो बैसां सिङाव जोङो थानांगौ‌ बैसां सिङाव थायोबा बायसान्स ओ न'फ्रा जुदि बायसिन बायोबा बिनि बिसना बायदि फ्राव जों सिङाव हाबना थायोबा बेफोराव माने गोलैसिननानै थायो आरो माने होमबाबो जोंना जिउआ एसे रैखा मोनगोन आरो बेनिफ्राय आरो इदिनो ओ सुनामि बायदिफोर जानो नागिरबाथाय माने बिदिनो मबाइलफ्राव बिदिनो एलार्ट होखायो। बिदिनो बायदिसिना नटिस नटिफिकेसन बायदिसिना होखायो दानि दिनाव माने बांसिनानो मबाइलफोराव हगारो बिदिनो मेसेजफोर हगारो अखाफोर हानो गोनांबा गोबां बिबांनि अ खाफोर हानो गोनांबा बिदिनो माने मेसेसफोर एलार्ट फोर हरनाय जाखायो बेफोरखौ माने मोजां थार लानानै जोङो बिदिनो सांग्राङै थायोबा माने जोंनाव खैफोदनिफ्राय बारग'नो हायो आरो। दा दै बानायाबो मोनसे गोबां बिदिनो खैफोद लाबोयो जोंनो मिथिंगायारि खैफोदाव। दैबाना होनोबा जोङो बिदिनो ओ अखाया गोबां बिबांनि बिदिनो अखाफोर हायोब्ला ओ अबेबा दाबसे नोगोर एबा सोहोर एबा टाउन बायदिफ्रा माने बिदिनो लोमस्रावनानै बिदिनो गोबां लस जायो बिदिनो धोन सम्पतिनि बायदि फोरनि लस जायो। दा बेफोर खैफोदा माने मालाबानि समाव माने माला मा जागोन माने जोंनो जेबो बुंनो हासया आरो जि खैफोदा माने दा नोंथाङाबो बिदिनो फंनैसो बिदिनो मिथिंगायारि खैफोदनि बागै दसे फोरमायदो नोंथां।
अ अ ओ मिथिंगारि खै खौथ' जों माने हमथानोथ' हाजोबा बेफोरो गावबा गाव जानाय बुस्थु नालायथो नै दाखालिसो जानानै थांदों आरो। नेजुवेला होननाय जायगायाव बांग्रिं माने खननैसो मावदों आरो माने ओ देसखौनो फुरा ओ बिल्दिंफोरखौ सिफायनानै गालांजोब्बाय मेरला मानसि थैबाय गथ'फोर होन गथ' गोरलै होन माने बेफोरनो बिल्डिं सिङाव बा माबा मोनसे बुस्थु सिङाव नारसोमजाना नै थैनांगौ जाबाय ओमफ्राय सोरबा सोरबा बासायजाबायबो आरो। बिदिनो बिदि गिथावना गिथावना बुस्थुआथ' जाबाय थायो बाट खार'नानो जाहैबाय जों बुस्थुफोरखौ माने जोंनि जे बुस्थुफोर बानायो प्लास्टिकफोर होन माबा मोनसे पलिउसन होन जों मानि मानसिफ्रा बुस्थुफोरखौ जेसिबां नांगौ बेनिफ्राय बारा बाहायलांगासिनो दं। बिनि थाखाय बे जानांगौ बुस्थुआबो बारायलांगासिनो दङ। जुदि जानाङामोनबाबो जालांगासिनो दं जेरै नों होननो हायो दै लोमनाय दै लोमनायाथ' माने ओ जुदि खालि जायगा दंमोनबाथ' इमानथ' दै लोमनाय नङामोन जोंनि बे टाउन सहर होन जेरै गुवाहाटिफोराव। एसे अखा हाबानो दसे अखा हाबानो एफा दै लोमो बेफोरबोथ' मिथिंगायारि खै खैफोदाव गोग्लैयो आरो जोंनि जुदि ड्रेननि बानायनाय सिस्टेमफोरा मोजां मोनबा बिदिथ' दै लोमनांगौ गोनांथियानो गैयामोन। जान्जि बारलायलायनाय दै लोमो सोरबा बेफोरावनो गब्र'नानै बे ड्रेन खुलाफोर जे थायो बेफोराव नों गब्र'नानै थैलाबायो ओ माने बेफोरबायदि दै लोमनांगौ गोनांथियानो गैयामोन जुदि मोजाङै ड्रेननि सिस्टेमफोरखौ बानायनाय आरो जेरै ओ बांग्रिफोरा मानो मावो जे जोंनि मोनसे साइनटिफिक रिजोन दङ बे फोरावबो बाग्रिं मावनायनि जे जोंनि मा होनो बुहुमनि जोंनि हानि बे मोनसे प्लेथिना थायो बेफोरो मावबाथाय बांग्रि मावो आरो। स' बिफोरो बांसिन मानो जायो जों बिफां एरि सिफायो। बिफांहिरि जों मा जोंजे माबा मा होनो जंगल एरि दङ बेफोरखौ न' लुनो बा माबा मोनसे इन्डास्ट्रि बानायनो थाखाय जों गुवारनिफ्राय गुवार जायगाखौ ओ फोसोबस्रांनानै होयो आरो बेफोरनि थाखाय ओ माने जोंनि बे जे मिथिंगायारि खैफोद दङ बेफोरनि जानांगौनि माबाया बांलाङो। आरो जेरै दाथ' दैज्लां बोथोर दैज्लां बोथोराव अखा जोबोद हायो। बेखौथ' नोंखागौ ना नोंथां?
औ नो
थ' बेे अखा हानायनि थाखाय मानि मा होनो फ्लाद जायो आरो दैबाना जायो। बेफोरो मारैय जायो बे सेर-सेरनि जे दै दैमा सेर-सेराव जे मानसि न' लुनानै थायो बिसोरनि हाया गुगालाङो। दैनि बे दाहारनि थाखाय बे दाहारजों हाया गुगा लांफायो। बेफोरखौ मारै ओ लाखियोमोन गोदोनि समाबो जाहैबाय फिफां जोबोद दंमोन फिफां बे दानिफ्राय बांसिन दंमोन आरो। फिफांफोरा बे फिफांफोरा जे ओ दैनि सेर सेर जे थायो बेफोरो रोदाजों हाखौ हमथानानै लायोमोन आरो। बेफोरनि थाखाय हा गुलांनाया खममोन दा बारानिफ्राय बारा बांसिन लांबाय। बे बेबो जाहैबाय आरो प्लास्टिकनि थाखायबो जायो आरो। प्लास्टिकआ केमिकेल हगारो बे जुदि जों बा बुरजानिफ्राय बुरजा किमिक ओ केमिकेल गोनां प्लास्टिक बा माबा मोनसे गाज्रि बुस्थु जों हायाव गारनानै होयो जोंनि बाहायनायनि सायाव आरो। अब्ला बे केमिकेेल हासिङाव थांनानै जोंनि हानि जे कवालिटि जे माबा मोजां जिनिस बेखौ फोजोबनानै होयो बेफोरनि थाखाय लासै-लासै बुस्थुफोरा गाज्रि जालाङो आरो जोंनि बे मिथिंगायारि खैफोदखौबो बांसिन होनानै होयो आरो। आरो मिथिंगायारि खैफोदनि बु ङो सायाव बुङोबा ओ माबा मा होनो, सारन्थाइ गावनाय बेफोरबो मोनसे आरो। ओ सारन्थाइ गावबाथाय ओ दंफांफोराव गावफ्लांबाथाय जोंनि न'नि थिंफोराव गोग्लैनानै थायो। अब्ला जायफोरना थिंआ माने गोबा बा मोजां कुवालिटि नङामोननो बेफोरना बिराद माने लस जायो आरो खहा जायो बेफोरना। आरो जाय फोरनो हानि न'मोन बेफोरनाबो बिराद खहा जायो। आरो जुदि बायेरायाव थायोबा नों जुदि खुला जायगायाव थादों, बा बिफां खाथियाव थादों अब्ला जानो हागौखि बे सारअन्थाइया नोंनावनाव गावफैगोन अब्ला खनसे नोंनि जिउआ गोमानोबो हागौ। स' बेफोरबायदि बुस्थुनिफ्राय गोदजान थानो थाखाय नों खुला जागोनिफ्राय खुला जायगायाव थांनाङा अखा हानाय समाव आं बेफोरबायदि खोनानो मोनदों आरो। ओ जोंनि सुक स्कुलफोराव फोरोङोमोन खि खुला जायगायाव थाहैनो नाङा बा बिफां खाथियाव थाहैनो नाङा। गारियाव दंबा गारियावनो था। नाजाखि नों अखा बोथोराव बाहेरायाव ओंखारनो नाङा‌ बेफोरखौ थिनो मोन आरो जोंनि ओ मास्टारफोरा जोंनि फोरोंगिरिफोरा बेफोरबायदि होननानै खोन्थायोमोन आरो जोंनो। मिथिंगायारि खैफोदनि बागै स' जुदि बेनि बागै आं बुंनो थाङोब्ला थ' मेरला खोथा दं खिन्थु बिसिमावनो आं होनबाय आरो आंनि मिथिनायसेबांखौ आं फोरमायबाय आरो नोंथांनि सिगाङाव‌।
जागोन दे नोंथां
नै जोंनाबो समा माने जाबाय जों ओ जाथ'सिगोन नामा दिनैनि थाखाय बेहाय?
औ जागोन दे नोंथां
औ